औ नोंथां।
खोनादों ना?
खोनादों औ खोनादों मा खालामनोसै
दङ नै ओरैनो दङ।
खबरफ्रा मोजां?
मोजाङानो खबरा। बा जोङो आमथिसुवानि बाग गै जरायलायनोसै ना? औ। बा नोंथांमोननिथिं आमथिसुवा फोर्बोखौ माबायदियै खुंनाय जायो नों एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ दे होमबालाय आंनि मिथि नायखिनिखौ आं फोरमायनोसै
औ
आङो आमथिसुया जों दा ओ बर'फोरनि नैथि नैथि फोरबो जों ओ बे बो थोर-बे थोराव जोङो ओ गुबैयै जों दैज्लांबो जाहैबाय नालाय बे बोथोरा ओमफ्राय गुबैय जों बे बोथोराव जोङो ओ दैज्लांब्लाबो जोङो हालेवनाय खदाल जावनाय हा जावनाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो ओ दोनथ'यो दोनथ'यो मानोना जोङो ओ सु वा जायो होननानै जोङो बेनिखायनो हा जावनायफोरखौ बायदिसिना खामानि मावनायफोरखौ जोङो दोनथ'यो आरो। मावनो मोना सानथामहालागै फालियो ओम सानथामनि उनाव बियो ओमफ्राय थार थार जायो बिनि उनाव जोङो ओ बै सानावनो जोङो गामिनि बयबो ओंखारनानै उम बारि बा गाननि बा लामानि हाग्राफोरखौ दानस्राङो आरो माने बेयो औ एवस्राङो औ बेखौ एवस्रांनायनि जाहोना जाहैबाय माने बेबायदि ओ बै समाव एवस्राङोब्ला माने ओ बै सुवा जानायजों माने थाबनो रोदोमफिननो रोङा बा लावफिननो रोङा होननानै फोथायो आरो बेनि थाखायनो बे हाग्राखौ ब' बे सानावहा दानस्राङो
आमथि सु- आमथिसुवा आमथिसुवा समाव माने हाग्रा एरिखौ दानस्रांबा माने बेयो हाग्राया थाब रज'फिननो हाया आरो
औ औ थाब रजाफिननो हाया माने जौफिननो हाया औ फोथायनानै दानो आरो हाग्राखौ हाग्राफोरखौ बिबायदिनो सानथाम ओ फालिखांनायनि उनाव जोंहा ओ ला ओ सो लासो बै ओ बेखिनि सानथामनि उनाव जोंहा ओ बिनि उन सानसेयाव औ थारसांनानै जोङो मौनदि गावबा गावनि मन्दिराव बा थानसालियाव ओ आर'ज गाबो आरो उम आरज गाबनानानै ओ बै सानखालिनो माखासे गामियाव मोन मोननाय फिथाइ सामथाय बायदिसिना बिना खान्थाल थाइजौ ओ आरो बायदिसि हानना मोननाय फिथाइफोरखौ जयैनो लाबोनानै बेयावनो ओ गासैबो ओ रानलायनानै जानाय बे मोनसे खान्थिया दङ आरो
अ ।
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं माबायदि एसे फोरमायनानै हो
जोंनिथिंजायबो नों नोंथां बुंनाय बायदिनो फालिनाय जायो आरो आरो ओमफ्राय माने गिबियावनो बे हाग्रा एवनायनिफ्राय लानानै बुंसै आङो फुं समाव जेनेबा गामिनि रायजो बोराइ गथ' ग'थाय एबा माने जाय न'निफ्राय जायखि जाया सासे नङाबा सानै ओंखारनो हायो आरो ओमफ्राय बिदिनो लामानिफ्राय गामि जाजेननायनिफ्राय लानानै जोबथासिम बे लामाय सेर सेरनि हाग्रा जोंनिथिं माने गोबां खमा बिफां दं आरो बेखौ दानस्रिनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव जेनेबा फि फिथाइ सामथाइखौ सोरनिबा बारियाव लायबाय। खान्थाल, थाइजौ दा बे समाव जे फिथाइया मोनबाय आरो ना बेखौ जेनेबा खान्थाल, थाइजौ बेखौ जयैनो जाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बेलासि समाव बिदिनो जोलुर खेला जायो आ रो ना बे जोलुर गेलेनाय जायो बादायलायनाय जायो बेयाव बोराय बोराय बारसेस जेनेबा सेंग्रा बिदि जाबाय आरो। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जाय देरहायो बिसोरो माने बिदिनो गामिनि क्लाबनिया जुदि बे खेलाखौ माबादोंबा खुंदोंबा बेस सोरो माने बां थाइ हिसाबै दाउ बेदर नङाबा अमा बेदर बिदि होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो रंजानोसै बा बाजानो सै आम फ्राय मोनायाव बिदिनो बे फोरबोखौ फोजोबनाय जायो आरो। फ्राय जोंनिथिं बिदि सानथाम सानब्रै नोंथांमोननिथिं सानथाम खुङो बा जोंनिथिं माने बे सानसे एयैनो गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो जोंना बिदि माने सानथाम खुंनाय बेखौ आं नुफेराखै आरो जोंनिथि खिन्थु बेब फोरबो हिसाबै सानथाम खुंनांगौखौ आं माने नोंगौ होननानै सानना लायो आरो।
औ मामबा नोंथांमोनथिं बे ओ सानथामावहा हा जावनाय हाल एवनाय बिब फोरबायदि खामानिफोरखौ दोनथ'यो दोनथ'
दोनथ'नाय नाय जायो बेखौबो। माने दा सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो माइ गायनाय जागायजेनबायानो। माने जायनि माने बोरियाव एसे हा दं बेयाव दै जमा जानायाव गायबाय आरो। दलहानियाव माने दै जमा जानो एसे एसे सम नांबावगौ नालाय। बे गो बोरिनिखौ गायग्रोबाय ओमफ्राय बेस बुरजायै खेथिखौ जाय आबादखौ मावजेनबाय एसे दोन्थ'नाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो बे जोबाबा उनाव गायफिनला आरो बिदि
औ औ बे जोबखांनायनि उनाव
औ गायफिननाय जाबाय आरो औ जायखिया बेयो माने दोनथ'नायनि नियमखौ माने नोंथाङा माने एसे फोरमायनो हागोन नामा मानो दोन्थ'यो?
औ जोङो माने ओ बे बै समखौ माने मा होनो सुवा जानाय होनो माने बैसुमुथियानो गासै औ बुहुमनि माने बैसुमुथियानो सुवा जायोनो बै समाव जायनि बे सुवा जानाय थाखायनो जोङो हाफोरखौ जावनो मोना ओमफ्राय जायखि जाया बिफां लाइफां खौ जों दाननो मोना फिथाइफोरखौ बिफां लाइफां बायदिसिनाफोरखौ जों दानफाइनो मोना। औ बे माने दानोब्ला जों जुदि हाफोरखौ जावोब्ला हाया बैसुमुथिया बिफां लाइफाङा सुवा नाङो होननानै फोथायो आरो गोदोनिफ्राय फोथायनाय दं। ओं बे बेनि थाखाय ओंखायनो जों बै सानथामखौ ओ गोदोनि समाव जोङो सानबा मानिनाय नुयोमोन।
सानबा मानिनाय नुयोमोन औ।
नाथाय आथिखालाव समनिबो आंखाल नालाय ओ बांद्राय जुदि गारसोननानै दोनजाया गोबाव ओ खामानि खौ मावालासिनो थाजाया ओंखायनो ओ मा समनि आंखालनि थाखाय बयहाबो बेस्थ'नि थाखाय दायो सानथामल' फालिनाय उम बे सानथाम जोङो बेफोर बादि हा जावनाय दिब बिफां दा बिफां दाननाय बि खामानिखौ मावा आरो
अ उम उम होमबा माने बिदिनो आरो दा बोथोराबो थिनला जाहैबाय सानथाम गोजोर थाखाबाय आरो बिनि अनगायै गायै सामबा गोजौ जुदि थायोमोनबा आरो अखा हानाय नियाबो माने खुनु दा माने बुंनो हाला आरो मा हायो माब्ला हाया बिदिनो माने जों आबादखौ नायनानै माने बे समखौ जोंनि माने सुबुंफोरनि हेफाजाब माने हिसाबै जोङो बेखौ थि खालामनाय जाबाय आरो ना बिदिनो सानबाखौ जों सानथाम खालामबाय आरो इयुनावबा आरो बे फोरबोआ बेसे गोबाव थायो? बेबो मोनसे खोथा आरो बिदि नुनो मोनदों आरो आथिखालाव नोंथां बुंनाय बायदिनो औ होमबा बे माने बिफांखौ दानफायनो मोना ओमफ्राय दा दानि समाव आरो जेनेबा जोङो थां जों नुबाय जे माने जोंनि आबहावा सानाबो थांबाय। दा बेखौ नायना नै जोङो माने बे आमथिसुवा समाव बिफां लाइफांखौ जुदि जोङो दानफायनो मोनाबा जों माने गायनो मोन मोना मोना
औ नोंथां ओ जोङो बै समावथ' जोङो मानो गायनो ओ थ' मोननाय नङा मानो होनोब्ला जोङो जुदि ओ बे समाव जों हाखोनो जावनो मोना। नालाय औ बेनि थाखायनो जोङो बैस समाव ओ हा जों बिफां गायोब्लाथ' हा जावनांगोन। ओ औ बेनि थाखायनो जों जोङो बै समाव बिफांखौबो जोङो गायनो हानाय नङा आरो
औ उम उम गो बे फोरबोआ मान ने आरो खेथिजोंबो लानानै लोब्बा दङ नामा नोंथां माने जों माइ गायनायनि माइ गायनायजों सोमोन्दै दं नामा
बे फोरबोआ बे फोरबोआथ आंनि मिथिनायाव ओ आबाद मावनायजों सोमोन्दो गैया गैनाया औ जोङो आबाद मावनायजों सोमोन्दो फोरबो होनबा जोङो ओ ओम खाथि गासा औ खाथि गासा जोङो गुबैयै खाथि गासा आरो ओंखाम गोरलै जानाय ओमफ्राय मागो बेफोर मोनथामा आबाद ओ आबादजों सोमोन्दो गोनां आरो फोरबोफोरा
नाथाय नैबे आमथिसुवाखौ जोङो माने जोंनि धोरोम
औ औ धोरोम मोनसे दों दोहोरोमनि फोथायनाय जाहैबाय आरो बियो औ औ जोंनि अनगायैबो जोंनि आसामनि आसाम रायजोनि औ गासैबो गुबुन गुबुन हारिफोराबो बेखौ फालियो आरो खिन्थु जोङो औ दासिमबो माने गुबुन हारिफोरफोरखो ओ स्नि सान ना बेसेबा सिनि स्नि सानसिम फालिनायखौ जों नुनो मोनो
बेफोर बे एखे फोरबो खौनो स्नि सान फालियो आरो गुबुन हारिफोरा अ ओ
होमबा बे नोंथांमोननिथि मा मा फिथाइखौ जानाय जायो जेनेबा बे फोरबोआव
जोंनिथिं गुबैयै बे ओ फिथाइ महरै बै ओ दैज्लां बा दैज्लां बोथोराव बा दायो बे आमथि सुवास बोथोर समाव मोननाय फिथाइ होनोबाथ गुबोयो खान्थाल ओ थाइजौ ओमफ्राय बे खान्थाल थाय जौयानो गुबै जाहैबाय आरो ।
औ दानि समावथ' आरो बै नारें नारें नारें फिथाइफोरखौबो मोननो थांला ।
औ मोना बे समाव बेथ' गोजां बोथोरावसो जाहैबाय उदां बोथोराव औ
ख' फिथाइआबो मोनोमोन ना?
औ औ नोंथां मोनो मोनो लेरख'खौ मोनो औ औ बे समावनो जायो लेरख'
आ दा दानि समाव माने बे लेरख' फिथाइखौ बारा नुनो थांला आरो। माने गोमालांनो हम हमगासि बेबायदि मोनबाय आङो। बे लेरख'
ओ नोंगौ नोंथां औ मोननोनो मोननो गोब्राबसै मानोना बुहुद खमसै हाथाय बाजारावफोरावबो मोननो खमसै।
औ बारा उम उम बारा नुनाय जाला आरो माने गोबां फिथाइखौनो जों जाबोबाय ओमफ्राय दानि समाव माने जों नुयैखाय जों माने जों बेखौ बावगारलांनोबो हमबाय आरो।
ओ नोंगौ नोंगौ माने औ नुयो बेनि थाखायनो जोङो माने गोसोआव फैया। ओ बावगारनानै थायो मुं फोरफोरखौ।
उम जेनेबा लेरख' थाबाय थाइजौ थाबाय खान्थाल थाबाय आरो मा मा फिथाइ जानाय जाबावो मानोना माने थाइनै माने मोननै रोखोमनि फिथाइजोंथ' माने बिदि फोरबोखौ जानाय
जाया औ गोबां गोबां दंबावो नाथाय जों दा गोसोआव गैला नालाय माने नुनो मोनला बारा मोनजानो मोनला ओंखायनो । बबेबा बबेबा जा ओनसोलाव दङ। बबेबा ओनसोलाव गैया बेनिथाखायनो औ। मुं मख'जोबनायाबो माने गोब्राब जानानै फैयो औ।
फिथाइया थायो आरो ना दानि स समाव आरो उम आनारस आरो उम औ औ आनारसखौबो होबानो जाबाय। उम थालिर ख खोथ' आरो मोनखायोआनो। गुबैयै माने बांसिन नखरावनो थालिर आं थायो नालाय।
औ थालिर थालि थालिर बिफाङाथ सरासनस्रा ओ थाबाय थाबाय बियो औ गासै औ आरो बियो बोथोर गैया नालाय बियो गासै समावनो थायो औ।
खिन्थु बे आमथि मानि गुबै फिथाइ जानायफ्रानो जाहैबाय खान्थाल थाइजौ आरो बेफोरानो उम आनारस उम।
दे होमबा नों। थां ओ दोनथ'लायनोसै औ जासिगोन दे गोजोनथों।